औ खोन
ओम मानि बागै सावरायगोन दा नों बुंदों
जों दा सावरायगोन ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ आङो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय ओ गोजोनथों नोंथां दा जाज दाज जोङो ओ मानि बागै मानि बेलायावहाय सावरायगोन नोंथाङा एसे बेखौ बुंग्रोदो
दा जोङो बिलाइ मुलि जायो बेनि बागै रायलाइ नफोराव थानाय इनि बागै
खोनायास होननानै होनो। नेदा मोजां नाङाखै नोंथां बिलाइफोरनि बागै
बिलाइफोर बिलाइफोरनि बागै मा बि बिलाया मा खामानि मावो मानि मुलि जायो खोनाबाय?
गिबियावनो आङो बुंगोन ओ ओहो जोंनियाथ' ओरैहाय माबा दङ ना पाटटि गा होननाय बे होनानो मोननायाव बे पाटटि गार बिलाइखौ ओज जोंनि जा देहायाव उदैसि ङाव अन्थाइ जायो होननाय खोनादों। अन्थाइ जायो होनना खोनाब बा जोङो बेयाव दै सिङाव अन्थाइ जायोब्लाना ओ बे पाट्टि गाजा बिलाइखौहाय जोङो देनांगौ देनानै बिनि रोसिखौ माने सि सेबनानै ओ जोंनि सिकनि सा सरग्रा सिकनिजो बेजों लुस्लायनानै सरनानै दै एसे होनानै ओमफ्राय जोङो संख्रि एसे होननानै गलायनानै लोंनाय जायो अब्लानो बे बे मा होनो बे बिलाइआबो माने बेयाबो माने अन्थाइ गावनो हानाय गोहो दङ होनना खो खोनानो मोन्दों आरो बे पाट्टि गाजाखौ। मानसिनि देहायाव अन्थाइ जायोब्ला नङाब्लाथ' जोङो ओ मारै बे बि
बेे बिलायखौ मायाव मोननाय जायो?
बे बिलाइखौ गोबां जागायावनो मोनो ओ सोरनावबा मोनो सोरनावबा मोना बांसिनानो बे बिलाइयाहाय गोबां बारायबाथाय बारायो। बांद्राय जाखायो, गैयाबाथाय गैया नों नु औ हाया बेनि बिलाइआनो माने खिलिलाङो बिलाइआनो बिलाइ सिरिबा बे बिलाइआनो बिफां ओ खिलिलांफिनखायो।
सोदनो गैया। ना जोबनो थांनो नागिरा जावफुना गारनानै बेलेगाव दोनबाबो बो थांगोन बियो।
औ थांगोन। जुदि बोरमाफोरा एम्फौ एनलाफोर जायाबा बेयो ओरैनो गारलाबायनानै थाङो गारना गारलाबायनाबाबो थांगोन आरो बेयो।
देन्जार फावारफुल होमबा बे बिला मा होनो बेखौ पाटि गाजा ना मानदो?
औ पाटि गाजा।
औ ओमफ्राय आरो मा बे मा मा बिलाइ दंबावो?
आरो बेनि अनगाबोथ' गोबां दं बिनि अनगाथ' आं बांद्राय मिथिला नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायना होदो। मा बिलाइआ मा मा जायो।
खिफि बेन्दों आरो माना मुनि होनाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अह बेफोरखौबो मुलि रखम हिसाबै जाजायो जेनेबा बेखौ जाबाथाय गोबां उदै साफा जायो आरोना। गेजेर गे जेर जानांगौ।
औ आच्छा।
बेन्दों बिलाइफोरखौ। आरो सेमफ्रें। उदै साबाय थाबा बिनि समफ्रें बिलाइनि बिजौखौ देनानै
औ।
सेबनानै लोंबाबो उदै सानाया खारो आरो आरो थुलुंसि दोङो। बे थुलुसि बिलाया थ' जोबोर मोजां। ओ जेनेबा गाराय जानायफोराव जेनेबा बौनायफोराव बेखौ थुलुसि बिलाइखौ देग्लिनानै सेबना हाबा थैफोरा थाब थायो आरो थुलुनसि बिलायाथ'' न'खर न'खर थायो बांसिन यानो दानिया बा थौफोराव थायो।
औ।
बेखौ आरो गुजुनाय जाया बायदिसिनाजों बेराम आजार जानायफ्रावबो खाथियो बेयो गुजुनाय जानायफ्राव। गुजुनायफोरखौ सोखायो आरो। थुलुनसि बिलाय।
औ।
आरो गोबां बिदि मुलि बानायनाय जायो। फारमासिफोराव फाननायफोरा मुलिफोरा जेनेबा ग्रिहोराव। मुलि बानायनाय जायो बेफोर बिलाइ जों
उम उम उम।
बिदिनो
उम।
बेफोरखौ नांथारगौ आरो जोंनो बेफोर बेलाइखौ। आरो नोंथाङा मायबाफोर मिथिगोबा फंनैसो बुंबाव आरो।
आङोथ' बांद्राय ओरै मिथिला नोंथाङा मिथिगौब्ला फोरमायदो।
औ। नोंथाङा बो उम बेफोर दंफांफोरखौ गाय-गायगोना गाया दा?
मा माबे दंफां?
बेफोर बिलाइ गोनां मुलि जानाय बिफांफोरखौ।
मुलि जानाय बिफांङाथ' अ' आंनि थाखाय थुलुनसि बिफाङा मोननै खामानियाव उदायो बे नंगौ बे थुलुनसि बिफांखौ आं बांसिन मोजां मोनो। आरो बे थुलुनसि बिफांखौ आं गायनो मोजां मोनो मानो होनोबा आं बे बिफांखौ खिन्थु जायगा गैयिनि थाखाय गायनाय जायाखै मानो होनबा बोरमाफोराबो जाबाय थायो बेनि थाखायनो एसे जोंहा मा होनो न'आवबो एसे उसुबिदा नालाय जागाबो मोजां गैया। जागाबो गुवार नांगौ एसे थुलुनसि बागान बानायनो लुुबैयो मानो होनबा बे थुलुनसि बिफांखौ ओरैबायदि मोजां मोनो बेयो
आरो मोनसे खोथा उम।
दे बुंलाय
ओ आयथें सानायफोराव मा बिलाइआ सोखायो नों मिथिगोन ना?
बेखौ आं मोजाङै मिथि मिथिया नोंथाङा
आंबो नामखो मोनथिला आरो खौ
औ
उम उमफाय आरो बिदिनो दिंखिया बिलाइ दं बेफोरखौबो जानांगौ।
होम
दिंखिया बिलायाबो रुयनो थाखाय जोबोर मोजां।
होम
गोबां दं दंफां ओ‌ बो बिलाइ बिदिनो बेराम सोखाग्रा बारा मोन्थि थिजोबा आङो
औ
औ
दा थुलुंसिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनबा ओ आथिं आखाइ बौनायफोरावबो मोजांयै बे मोननै खामानियाव बाहायजायो। मोनसे गुजुनायाव। मोनसे गुजुनायाव बेखौ थुलुंसिखौ ओ सिफ्लेनानै बा दैफोर एसे होनानै ओ बा थुलुंसि सिफ्लेनानै आरो लोगोसे मौसि दोहोंबाथाय गुजुनाया गायो आरो थुलुंसि सिया जोंनि थाखाय बुहुत मोजां। खामानि होयो। जोबोर गोनांथार। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिगौबा बुंदो फोरमायदो इस यो
आरो जारमुनिखो मिथियोना नोंथाङा?
आं गोबां मिथिया सिनाया मिथिया जार्मन खोनादों किन्थु माबे मोनसेया मोजाङै आं मिथिया। नोंथाङा फोरमायदो।
औ बे बिलाइाबो माने बौनायाव जुदि लोगो लोगो सेबनानै देग्लिनानै फोनाहोयोब्ला थै थाखायो आरो बेबो खोनादों दा नोंथां?
औ खोनाबाय। आरो मोनसे खोनाबावदों आं बै ओ थुलुंसि सिजों लोगोसे थाफानाय ओ बै गोदजा गोदजा गोद जाया बे गोद जा
औ
बेबो ओ जोंनि थाखाय मो बेबो थै थाब थायो जों बौबाय बियो लोगो लोगो ओ दसे दान्दिसे से आसि बौबाथाय बे ओ बे गो जा फु बिलाइखौ एसे आखाइयाव मोजोमसेसो खाना लानानै मोजां फिलानानैहाय बेखौ सिफ्लेनानै बिनि रो रोसि ओंखार होनाय नांगौ रोसि होनाय बे रोसिदो रोसिखौ बा सिखौ बे नोंनि थै आखाइयाव थैबोवनायाव बेयाव रोसिखो होबाय हो थाबनांगौ एसे ओमफ्राय आरो बेखो सिथाब होनानैहाय ओ हि बा जिफोरजों जि जिनायफोरजों बेखौ खाथुमनांगौ खाथुमनानै अब्लानो थैया मोज जां थाबथायो बानो बेखौ खुलिफिनबा उनावहाय थैगानायबो नंला आरो बे मोजां आरो
ओमफ्राय फिथाय सामथाइनि बागै रायलायबावनि मा फिथाइया जेनेबा मुलि जायो
औ
मिथिगोबा नोंथांङा एसे बुंनाहोदो
मा फिथाइआ मुलि जायो आं दा बुंगोन दा ओ जेरैहाय भिटामिन गोनां आदसा भिटामिन गोनांं औ आं मिथिनायाव काजु बादाम ओ माखामिया बे मोननैखौ मोजांङै मिथिथारगौ मिथिथारनायाव बियो ओ मानसिनि केलसियामनि थाखाय मोजां। होननानै केलसियामनि ओ हारा जामनाय बा केलसियाम खमायनाय केलसियाम राननाय। बेयो ओ फिथाया दा मोजां जोबोर गोनां होनना बु बुंनाय खोनानो मोनदों ओ बेनिखायनो आं दा मादामिया बिफां फुलिखौ। गायनो र' दि आरोना? बेखायनो दा बिनि अनगाबो आङो मिथिला नों थाङा मिथियोबा एसे बुंफोरना हो।
औ जोङो सि भिटामिन मोननो थाखाय आफेल आंगुर जानांगोन। बेफोरबो गोबां भिटामिन होयो आफेल आंग गुर आनारस बिदि बेफोर सि भिटामिननि गोनां। थि जायो मानसिनि देहायाव बेफोरखौ कमपालस नांगौ बेफोर फिथाइफोरा जोबद मोजां आरोना?
उम
खोनादों नोंथां? बेफोर फिथाइ सामथाइफोरजोंनो गोबां ओ भिटामिननि भिटामिन मुलि बानायो आरो बायदिसिना मुलि बायो। फेकथ्रियाव बेफोर फिथाइ सामथाइजों
उम उम
नोंथाङा बेफोर खौ मिथिखायोना मिथिखायामोन?
बेखौ मोजां। उम। नों मोनसे ओ भिटामिन सिनि खामानिया मायाव मायाव खामानि होयो। बे बिनि बेखौ आं मिथिनो लुबैदों
भिटामिन सिया बिदिनो दरबल जानाय जेनेबा बिदिनो भिटामिन सि खमबा लोरबां जायो देहाया स्ट्रं जायो आरो। खाराफ। फोरनि गे भिटामिन सि जायोबा बिदिनो लोमजानाय बायदिसिना जायो।
औ।
आरो दुरबल जायोमोन। थिया।
औ।
बेरामा नाख्रेबनो हायो आरो बांसिन एसे खम जायोब्ला बेखायनो। भिटामिन सिखौ मेेनटेन लाखिनांगौ
औ। ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आं बेखिनिखौ नोंथांनिसिम मोजाङै मिथिबाय। बेखौ आङो मोजाङै मिथियामोन दा नोंथांनिसिम साबायखार बावहरबाय रोजा दानिया जोङो। जोङो बे ओ मोनाबिलिनि रायलाय। सावरायनायखौ एसेयावनो जोङो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।
गोजोनाय थाबाय दे।